खोनाबाय दानोथां
औ नोंथां खोनादों दा जों ओ आदारनि सायावनो एसे राय्लायनोसै सावरायनोसै नामा?
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
जेरै दा जों बयबो थांना थानो थाखाय आदारनि गोनांथि जायो। खथ' बय एबो मिथिखागौ नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओं बे आदारनि बागैनो एसे ओ जों दा ओ जेरै जों सुबुं सुबुंफोरा थांना थानो थाखाय आदार हिसाबै जोङो ओंखाम मैगं थाइगं आरो बायदिसिना जोङो जेरै जोङो दोगोन खालामनो हानाय बायसा बायदि जायो आरो नंगोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो दा जेरै ओंख्रि हिसाबै जोङो बर'फोरा बांसिन दा अनला साम' बायदिसिना बेदर अमा बेदर बायदि जायो बेनि बागैनो आं नोंथांनिवाव अनलानि बाग यै एसे सोंथि सोंनो सानदों आरो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना? औ ओन अनलाखौ माबादि संनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायहरदो नोंथांङा
औ हागोन नोंथां अनला ओंख्रिनि बागै
औ औ
आं नोंथांनिसिम बेखौनो सावरायनो सानदों जे अनला ओं ख्रि होनोबा जोंङो गोदो गोदाय जों आबै आबौ निफ्रायनो जोंङो मोनजाबोनाय ओ गोदो गोदाय जोंङो बांसिन मिथिनो मोनोमोन जे बेलाथि अनला एम्फौ अनला थाइगेर अनला दाउ अनला ओ जोंङो बेबायदि अनला ओंख्रिनि बागै जोंङो मिथिबोदों आरो जोंङो सोलोंबोनो मोनदों आरो जों मोनजाबोदोंबो ओ अनला ओंख्रि होनोबोला अनला ओंख्रिखौ माबोरै संङो होनोब्ला अनला ओंख्रि खौ खौ जोंङो मोदोमफु बिबार अनलाखौनो जोंङो संबाय जे फार्स्टाव हाय जों हाननानै लाबाय हाननानै लानानैहाय जोंङो बेखौहा मोजांङै जोंङो सायबाय सायनायनि उनाव बेखौ जोंङो सुनानै लाबाय सुनायनि उनावहाय ओ जोंङो जायजों बा जोंङो फोरजों जोंङो बांसिन जानाय जायो मोदुमफुल बिबार अनला खौहाय ओ मोदुमफुल बिबारजों नाजों अनला जानो होनोब्ला जोंङो ओ नाखौ जोंङो गिबियावनो मोजांङै सायनानै सुनानै जोंङो बेखौ फ्राय खालामनानै जोंङो लाग्रोयो। ओ बिनि उनावहाय जोंङो मोदोमफुल बिबारखौ जोंङो सारायाव होनानै दै इसे संख्रि इसे खारै एसे होनानै जोंङो बेखौ एवख्रबनानै लायो। ओ बेखौ एवख्रबखांनायनि उनावहा जेब्ला बिनि दैया रानो जेब्ला खारैया ओ बे मैगंखौ मोदोमफुल बिबारखौ जेब्ला अरग्लिनानै जे गेग्लिहोयो बे गिलिनायनि उनावहाय जोंङो ओ जोंनि थोनाय सिबांनि दैखौहाय जोंङो बेयावहा जों होनानै लायो। जेब्ला मैगंङा ग्लब-ग्लब-ग्लब गोदौगोन अब्ला जोंङो ना खो जोंङो होनानै लागोन नाखो होनायनि उनावहाय जोंङो अनला जानो थाखाय जोंङो जि जोंनि जानाय माइरं जों बेखौहाय जोंङो नानै सुनानै जोंङो बेखो थौसिबा जोंङो ग्रेन्दाराव जोंङो बेखौ उन्नानै लायो। ओ बेखौहाय जोंङो दैयाव फालथायनानै जेब्ला दै आरो - मेगं नाया अनला नाया जेब्ला गोदौबाय थायो अब्ला बे अनलाखौ जोंङो फ्रि-फ्रि जोंङो होनानै होयो। ओ अनलाया मोननै रोखोमाव होजायो जेरै ओ थसेयाव देयोब्ला जों बेखौ गुन्दैयै जोंङो फ्रि-फ्रि गोदौबाय थाब्ला होयो बिनि उनाव खौहाय दैदोंहा जोंङो मोनसे अनला बनायो बे अनलाखौ दैखांनायनि उनावहाय जोंङो दैयाव गलायनानै लायो। ओ बेखौ जोंङो होनाय जायो। ओमफ्राय बेखौहाय जोंङो ओ जेब्ला अनलाया मोनो ओ नाजों ग्लब-ग्लब जेबा जाजानाय जायो होमब्ला जोंङो बेखौहाय साखियो। साखिनानै जोंङो संख्रै नांङोब्ला ओ जोंनि जानो हानाय सेबांनि जोंङो संख्रि होयोब्ला ओ संख्रि नांङोब्ला बिनि टेस्टआ गोथावसिन जायो ओ मोननायनि उनावहाय जोंङो जों बयबो जायो। अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै आं मोनसेयै नोंथांनिसिम बेेखौनो सावरायबाय नो
औ औ औ नोंथां औ नोंथां जेरै दा आ अनलानि बागै नोंथाङाथ' मोजाङैनो फोरमायलांबाय दा नों आदार हिसाबै जों बांसिन बर' माहारिया बांसिन बेदर हिसाबै जोङो बयबो मिथिखागौ अमाखौनो जायो होननानै
औ
नोंथाङा एसे अमानि बागै माने अमाखौ माबादि आरो माबोरै माब्रै जायो बेनि बागै एसे फोरमायहरदो अमा बेदरखौ आदार हिसाबै
औ नंगौ नोंथां आदार होनोब्लाथ' जोङो जोङो बयबो मिथिखायो जोंनि देहायाव नांगौ जानाय आदार गैयाब्ला जोंहा जोङो थांनानै थानो हाया जोंनि जेरै मानसि हिसाबै जिब जिबिफ्राबो एम्फौ एनलाफ्राबो आदार नङाब्ला थांनानै थानो हाया औ गासैनोबो आदार नांगौ जायो जोंनो आदार नांगौ जानायखाय जोङो ओंखामजों लोगोसे जानाय आदारजों लोगोसे जोङो ना बेदरजों जायो बिनि गेजेरावनो नोंथाङा अमा बेदरनि सोमोन्दै आंनियाव सोंदोंखाय आङो अमा बेदरखौ नोंथांनिसिम बुंनो सानबाय अमा बेदरखौ जोङो गासैबो मैगंफोरजोंनो जोङो जाजायो जेरैहाय जोङो नारजि अमा अमा बेदर भाजा अमा बिहु भाजा अमाजों आलुजों मैथाजों अमा बेदरजों
औ औ
आङो अमा बेदर भाजाखौनो आङो बुंनोसै जे अमा बेदरखौहाय जोङो मोजाङै सुनानै लानानै बिनि उनावहाय जोङो आंनि संनायनि स्टाइलाव आङो नोंथांनो आं फोरमायनो सानबाय ओ जोङो अमा बेदरखौ ओरैबायदि संनाय जायो बेखौहाय जोङो थाव होसिगोन थावा बुङोब्ला संख्रि आरो हालदैखौ आङो होसननाय जायो बिनि उनावहाय बियो दुंनाय लोगो लोगो सामब्रामखौ जों सेरनानै लायो सामब्रामखौ सेरखांनायनि उनावहाय सामब्रामा एसे जारो रोम जायोब्लाथाय जोङो अमा- बेदरखौ जोङो होयो। अमा बेदरखौ जोङो खननैसो मोजाङै जोङो जारेम जारेम जालायनाय मेजेम ओंखारलायनाय जोङो एवनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय मेजेम ओंखारोब्ला जोङो जे मस्ला बानलु ओ जिरा जोङो बायदि बायदि मैया मस्लाखौ जोङो उननानै लायो बिनि उनावहाय जोङो बे मस्लाखौ जेब्ला बेदरा मेजेम ओंखारो जोङो मस्लाखौ होयो होनानै जोङो खन्नैसो एरसिगोन बिनि उनावहाय जोङो दैखौ होसिगोन दै होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला दैया रानो गोदौखांनायनि उनावहाय ओ दै रानोब्ला जोङो बिनि मेजेमखौ जोङो ओंखारहोफिननाय जायो मेजेम ओंखारहोफिनोब्ला जोङो बेदरखौ थाव मोनजायो आरो जों संख्रि एरि होनानै साखिनानै जोङो जानाय जायो अमा बेदर भाजिखौ आंनि हिसाबाव आं बिदि संनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोना?
औ दा बिदिनो नोंथाङाथ ओ बांसिन मा माखौ आदार जेरै मैगं हिसाबै माखौ मोजां मोनसिनो नोंथाङा एसे? फोरमायहरदो आरो बेफोरखौ माबादि संनाय जायो बेफोरबायसानो
ओ आदार हिसाबै हागोन नोंथां हागोन आदार हिसाबै जोङो मैगं थाइगं जाफानायाव जाहैबाय आङो बांसिन माखौ मोज जां मोनो होनोब्ला आङो मैं गोथांखौ आं बांसिन मोज जां मोनो मैगं गोथां होनोब्ला जेरै लाइ मैद्रु लाइ बयल मुल मुला बयल खुथ्रा खुथ्रि बेफोरबायदि मेगं खौ आङो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बियो जोंनि देहाखौहाय गोख्रों खालामो मैगं गोथाङाव बांसिन भिटामिन थानायखाय आं मैगं गोथांखौ बांसिन जानो मोजां मोनो ओ जायोब्लाबो आङो बेखौहाय थाव होनानै आंङो जानाय जाया ओ जोङो मैगंखौ सायनानै लासिगोन सायनायनि उनावहाय मोजाङै सुसिगोन हा खारनाय ओ बिनि उनावहाय आंनि संनायनि स्टेयलाव आं बेखौबो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय मैगं मैद्रुखौ आङो सुखांनायनि उनावहा आङो सारायाव होसि सिगोन सारायाव होनानै बेजों लोगोसे आङो संख्रि एसे होयो
हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
हेलौ नोंथां
संख्रि ओ संख्रि इसे होनायनि उनावहाय दै होनानै आङो बेख खौहाय गोदौब्ला खांनाय जायो
औ औ
बेखिनिआनो
औ औ नोंथां जेरै दा नों नोंथाङाथ बुंलां खाबाय आ आ जेरै दा आ गोथां मैगंफोरखौ मोजां मोनो होननानै बिदिनो आंबो आंबो एसे फोरमायहरनो थांबाय आरो मैगं गोथांनि बागै जेरै दा आ नोंथाङाथ नोंथाङाथ आ लाइ ना मा बुंदोंमोन? बेखौ मोजां मोनो होननानै औ औ जेरै दा जोंनिथिंबो बिदिनो संनायखौ आं मोजां मोनो आरो जेला लायदो ओ मा लाफा औ लाइदो लाफादो रुनाय संनायखौनो मोजां मोनो आरो बेफोर बायसानो आरो बे हिसाबै बांसिन बेदर होनो हिसाबै अहम माबा अमाखौ मोजां मोनो
औ
बेखौथ बयबो मि थिखागौ बिदिनो आरो अमा ओ अमाखौ संनो संनायाबो नोंथाङाथ एसे फोरमायखां जानो हागौ अमा माबायदि सङो बेफोरनो अमा जेरै दा हाबाफोरावबो ओ संनाय जाखायो जों गासैबो फो‌रबोफोरावबो बेदर ओ आदार हिसाबै बाहायनाय जाखायो बेफोर बायसानो आरो नोंथाङा दा ओ दैनिफ्राय मोननाय मा दैनिफ्राय मोननाय मा बेदरथ होनाया नाथाय बेखौ माखौ मोजां मोनो दैनिफ्राय मोननायखौ
ओ दैनिफ्राय मोननायखौ आं मोजाङैनो होनो होनोब्ला आङो खुसियाखौ आं बांसिन जानाय जायो ओ खुसियाखौ आङो मोजां मोनो। ओ मानो होनोब्ला खुसियायावहाय ओ थै थायो आरो खुसियाया जानायावबो गोथाव बिनि टेस्टआ बेलेग जायो। आरो बेखौ जायोब्ला जोङो स्ट्रं मोनो ओ नोंथाङा बो दैनिफ्राय मोननाय माखौ मोजां मोनो? नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन
जेरै- दा नोंथाङाथ' होनबाय खुसियाखौ नाथाय आङो बांसिन साम'खौ मोजां मोनो जेरै- दा साम'जों जोङो बांसिनानो ओ बेखौ मा ओ मा बुङोमोन साम'जों आरो दालि खाला दालि नाबा मा बुङो बेफोरखौ बेखौ मोजां मोनो आरो
औ औ औ
दा नोंथांनिफ्राय जि मोनथिनो मोनबाय जोंना समाबो जाबाय मोजां आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम औ औ नोंथां बेनिखायनो नोंथांसिम गोजोननाय थाब
औ दे बिदिब्ला नोंथां ने।
हा औ नोंथां